हेलौ हेलौ औ नोथां। खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ आंबो खोनादों नोंथां।
औ
देजों औ आं इदिनो ज'ना दङ' ओरैनो नोंथां। नोंथाङालाय?
औ आंबो नै ओरैनो साहा लोंखांनानै जिरायनानै दं।
अ अ औ नोंथाङा मानो फन खालामदोंमोन?
औ नोंथां ओरैनो एसे सावरायलाबायनो होननानै
औ औ औ दे होमबा जों मागोफोरखौनो लानोसै नामा नोंथां?
जायो मागोनि सायाव जों सावरायजायो।
औ
औ
मागोखौनो सावरायनोसै।
औ औ दे मा मागोनि बाग गै नोंथाङा एसे बुं फ्रुनानै होग्रोदो?
औ औ नंगौ नोंथां। एसे बुंफ्रुनानै होनोसै। औ मागो दाना जोंनि बर' समनि दाना जिनै दान नङा होमबा? लोगो दा मागोआ जाबाय जोंनि जि जिथि जिथि दान जिथिथा नङा होनबा
नोंगौ
औ औ बे मागोखौ जोङो सानफ्रोमबो आगोल गोदाय आबै आबौनि दिननिफ्रायनो समनिफ्रायनो जों बेबायदि खुंबोबाय थायो जाबोबाय थायो मागो फोरबोखौ दासिम नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेयो सोलिलांबायनो थागोन बेखौ ओ खुंफुंलांबाय थागोन बे फोरबोखौ ओ उनसिमा लागै बयबो
औ
दा बाथ्राया जाहैबाय माने जों मागो दमासि खालि बे मागो फोरबोखौ खुंनो थाखाय गासै न'खरनिनो ओ ओ सोरबा सोरबा बायजोआव साख्रि मावनाय ओ खामानि मावनो थाहैनाय सोरबा बोसोरसे बोसोरनै फैनो मोनथारि बेफोरो गासै सिबो माने बे एखेलेगे न'खरजों एबा गामिजों इन्टारेस्ट होनानै लोगो नाङो बोथिसे जालायनि एबा मोजाङै खुंफुंनि होननानै फैनाय जायो आरो नङा होमा नोंथां।
औ औ नंगौ
बिदिनो मागो दमासि गिबि फा गिबि मागो दमासि खालि गासैबो जोंनिया फिथा सावराय सौवो बे मागोआव जोंनि फिथा सावनाय नेयमजों आरो बर'फोरनि नङा होनबा नोंथां? गुबुन गुबुन फिथानि जेरै हगमा आहा हारमा फिथ दा एबा लावदुम ओ थावनि फिथा ओम एन्थाब फिथा बिदि सावो सो आरो सोराबा लारु बनायो नारेंखलनि लारु बनायो नारेंखलखौ उन्नानै बेखौ ओ सिनिजों एवनानै लारु बनायो। नङा होनबा नोंथां बे खालि गावहा गावबागाव गावबागाव न'खर न'खरफ्रोमबो सावो आरो फिथा नङा होनबा नोंथां
नंगौ
औ जोंनि बे फिथाखौ देनो थाखाय जोङो दिंखिनांगौ गावबा गाव आथिं आजोलाव गावबा गाव दिंखि थाजोबो नाथाय दा रावहाबो गैया गंसे गंनैल'सो नुनानै थाङो जोंनि बे ओ गामिफोराव
औ नोंथां नोंसोरथिं बे ओ दिंखि ओमफ्राय आरो बै गाहेन अवाल फोरखौ बाहायना बाहाया?
बाहायो एसे खम' आरो नोंथां बाहायो बाहायो नोंसा नोंथां मोनथिलाय
ओ जोंनिथिंथ' बिदि ओ गायहेन अवाल जोंनाव मोन' नुनो मोना जोंनिथिं दिंखिखौ बाहायो आरो बांसिन औ औ बांसिनानो माने दिंखिखौ बाहायो औ नंगौ नोंथां न'फा ननैनियाव औ बैफोर औ बैफोर बैसोरनि न'खरावनो थांनानै देहोयो आरो आथि आथिखालाव आरो खायफा मेसिनावबो
मेसिनावबो देयो मेचिननिया खद जाया नोंथां।
गोथाव जाया होनो ओमफ्राय आरो खायफा खायफा फिथा खायफा फिथाफोरखौ बानाय जाया होनदों आरो औ मानोना बे मेसिननि
औ
माइरंखौ फराननानैसो उम जायनि बिनि थाखाय नों खायफा फिथाफोरा बानायजाया
मानसि दमांसि खालि गुबुना-गोबाङानो खावो आरो दमांसिनिखाय दमांसिनि आगोलावनो गुबुनानो माने खामानि जासै मागौ होननानै खाननै खानथाम सिगांनो सावना दोनो आरो खायसेया। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नंगौ।
दमांसिखालि आरो जोंनिया बेदर जायो अमा बेदर। अमा बेदर न'खर न'ख खर आरो अमा बेदरखौ अमाखौ गामियावनो मासे मानै बिदि फुथारो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
सबाबो ना गेदेर गेदेर जायो। अमा, दाउ अमा बिदि जायो आरो नोंथां न'? औ खायसेया गोबांनिफायनो बेखौ ना बेदरखौ मागोआव जानांगो होननानै थि खालामना दोनखायो।
औ
औ औ
नोंथांमोननिथिं औ नोंथां।
अ आरो बिनि उनाव बेनि नखा नायै माने जोंनिया भेराखुर-भेरागुरु सावनाय जायो आरो होमबाना। नङा होमबा नोंथां? भेलागुरु सावनाय जायो। बे भेलागुरखौ मानिफ्राय बनायो होनोबा जों माइ हानानै बै नारा अंखारो नङा? बे नारा ओंखारनायखौ जोङो दुब्लिनिफ्राय हाना लाबोयो एबा आखाइजों बेबायदिनो बोसाबना ला जमा खालामनानै न' खाथियाव लाना फैयो नोंथां। नङा होमबा? न' खाथियाव लाना फैनानै औवा दाननानै औवाखो जिबा फुट जि फुट बिदिनो जमा खालामनानै जमा खालामनाय गायनानै भेला फुजियो भेलागुरखौ बनायनाय जायो आरो बिनि सिङाव सोनानै। नङा होनबा नोंथां? औ बेखौ आरो साननै सानथाम सानब्रै सानबानि सिगां बनायनानै दोनखायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ
अ बे दमासिनि अखानायैनो फुङावनो आलेबारि-आलारि बाथि फाय गव फाथै होनानै बेखौ सावनाय जायो आरो। नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंथां नों औ औ नों नोंथाङा बुंनाय बेबायदिनो जोंनिथिंबो फ्राय एखे माने खायफा मोनसे मोननै ओ खान्थिफोरा एसे आलादा जायो आरो।
औ औ
औ जोंनिथिं बै बेलागर नुनाय नुनायखौ लुनाय खौ जों नारानि अनगायैबो बेै ओ मा हाग्रा होनोमोनथाय बै जे मा एसे मानबायनानै गोजौ गोजौ जायोना बे हाग्राजों नुनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे हाग्रानि नामखौ आं मिन्थिला औ औ सिगां सिगां समाव औ नोंथां सिगां समाव जोङो मोनसे
नाय जायो आरो नोंथां ना?
औ औ औ
औ औ।
सिगां समाव जों मोनसे नुनो मोनोमोन नोंथां ओं जों उन्दै उन्दै स माव नुनो मोनदों बा गामियावहा बै बेलागुर सावखालि एसे- बोराय बोरायफोरा बा बैसो जानायफोरा ओ मोसानानै बा दल दामना मो सानानै ओ न'खर न'खर हाब नानै फिथा बिनानै जानाय बा फिथा बिना जानाय जौ लोंनाय बि माखासे खान्थिफोर नुयोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरो गैला
खायसे गामियाव दङमोन आरो आगोल नङा होमबा नोंथां औ जोंनियाव गैयामोन नोंथां गैयामोन बेफोरबायदि गैयामोन आरो
जों उन्दै सम समाव नुनो मोनदों आरो एसे उन्दै उन्दै समाव बिदि बेबायदि नुयोमोनबो रंजा बाजा खालामनायखौ
औ औ बेबाय बेबायदिनो मागो दं मानसि बे हुंलाङो आरो सिमागोनि दान से थारिक खालि बेबायदिनो बाथौ थानसालिफोराव ओ
औ बे
ओ जाहाथे औ औ जाहाथे मोजाङै मोजाङै जोंनि देहा ओनसोल आरो गामि न'खर मोजाङै मोजां इसोर-इसोरा दैदेनलांथों बेबायदिनो आरज गाबनाय जायो। आरो गेदेरा उन्दै खोमानो हानाय एदेया उदैया गेदेरखौ हमनाय बिदि हाबाफारि थायो आरो खायसे आरो न'खर न'खर थांनानै गेदेरफोरखौ खुलुमहोयो
औ औ
बेबायदि आरो नोंथां बेबायदिनो सानब्रै सानबासो जोंनिया उ मागिनाय जायो मागोआव सानब्रै सानबासो खुंनाय जायो आरो
औ औ माने न'ख-न'खर न'खर थाङो आ रोना नोंथांमोनथिं
औ अ न'खर न'आव थाङा
थांनाया नोंथां खायसेया थाङो ओरैनो न'खर न'खर थाङा माने बेबायदिनो थाङो माने सोरबा लोंनायफोरा बिदिनो आलासि जालायो आरो औ औ औ बेबायदिनो जोंनिया मागोखौ ओ गासैबो बोसोरावनो
औ बोसोराव खेबसे औ माने आबाद आबाद मावखांनानै दुखु खस्थ' मावखांनायनि उनाव खनसे मोजाङै जयै जानानै रंजानायनि फोरबो आरोना
औ औ दा बे ओग फिखााफोरखौ माबायदि बानायो बेखौ आं एसे नोंथांनो बुंना होनि
औ दे फोरमायना हो
थाखौ जोङो ओ माइरं आलुवा माइरं आलुवाखौ सोमना दोनो ओ सानसेफोर बा ब्रै बा घन्टा बिदि सोमना दोनो आरो गुरै जाथों होननानै जाहाथे दिंखियाव देबोला बेयो गुरै जायो थाबनो गुन्दै जायो। औ बिदि यै ब्रै बा घन्टानि उनाव बेखौ ओ सुनानै दिंखियाव देनाय जायो आरो नोंथां। दिंखि बा उराल मेचिन बेयो देनानै देखानानै गुन्दै खालामबाय। गालाम खालामनानै जोङो सं सावनो लायो आरो नोंथां सावना लाबाय बेखौ दैजों एसे गलायग्रोना लायो आरो नोंथां एसे एसे गलायनानै बेखौ रेडि खालामनानै लायो। खालामना लानानै जोङो जोदौफोराव सोनाय एबा कुवा आथिखालाव कुकाराव खावो गोबाङानो। औ जुदौ दै गु दुं गोबां गुदुं खालामनानै बेनि बेनि थाफजोंनो मोनहैयो आरो नोंथां। ओ जोदौआव अह खु खुरैयाव होनानै बेयाव बेयाव नोंथां नारखल गुन नारखलनि गुन्दै नङाबा मेथाइ गुरु बिदि होनानै नङाबा सिबिं बिदि होनानै सावनाय जायो आरो नोंथां बे भाबआव खुरैयाव होनानै भाबआव बे दैनि भाबाव ओ होनानै दसे बा मिनिटसो होबानो थाइसे जायो बिदि आरो ओम बिदि सावनाय जायो दे होमबा समाबो जाबाय जोंना नोंथां जोंनिया।
औ दे दे ओम जागोन दे नोंथां।
दे दे।